हेलौ औ नोंथां औ खोनादों खोनादों
अ गिबियावनो नोंथांसिमज फुंबिलिनि गोजोन हामलायनाय जासि हरग्राय नोंथां
नोंथांनिसिमबो जासिनाय थाबाय
औ आं दा नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाबाय आं नोंथांदो बैसागुनि सायाव दान्दिसे सम रायज्लायनो नाहरदों नोंथां।
औ औ जागोन दे
नोंथाङा दसे समहोनो हागोना?
औ औ हागोन हागोन
अ अब्ला आं नोंथांजो ओ नोंथांनो बैसागुनि सोमोन्दै एसे सावरायग्रोनो ओ एसे फोरमायग्रोन होनोसै ना नोंथां।
औ फोरमायदो औ औ
औ ओ दा बैसागु होनना बुङोब्लाथ' जोंहा बा आसाम नाङैनो फालिनाय जायो नङा होमबा नोंथां?
औ औ
अ बैसागु होनब्ला जोंहा आसाम नाङैनो फालिनाय जायो जायखौ जोङो एसामिसफोराबो बिहु मुङै फालियो जोंहा बर'फोरा बैसागु होनना फालिनाय जाहैबाय ना नोंथां?
औ औ
दा बे आं बर'फोरा बैसागुखौ माबायदिहाय फालियो बेखौ नोंथांसिम एसे फोरमायग्रोनोसै ना नोंथां?
औ हागोन दे फोरमायदो
औ दा बैसागु होनोब्ला होनना बुङोब्ला जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो ओ बैसागुखौ जोंहा मोननै थाखोआव बाहागो खालामना फालिबोबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना नोंथां।
औ
जेरैहाय जोंहा गिबि जोङो मोसौ बैसागु मोनसे फालिनाय जायो ओमफ्राय जोंहा मोनसेया जाहैबाय जोंहा मसि बैसागु फालिनाय जोना नोंथां
औ औ
ओ दा बेनिनो ओ गिबि मो-मोसौ बैसागुआव जोंहा गिबि सानाव ओ जों फुङावनो सा खारनानै बा बायदिसिना जेरै नङाबा जोङो सानसे सिगाङाव बेफोरो जेरै ओ फान्थाव हालदै बा लाव बायदिसिनाखौ जोङो बुथुमना थाराय दिग्लि लथि बेफोरखौ बुथुमना दोनफैायो नङ ना नोंथां
औ औ
बिनि नखानायैहाय जोंहा फुङाव उथिना बेफोरखौ जोङो साफा सुनानै हाना लानाय जायो आरोना नोंथां। दुलुर दुलुर हाना लानानै मालाफोर सुयो आरोना नोंथां
औ
ओमफ्राय जोङो बिदिनो बै खारा ओ जोंहा खान्था बा साराय फोरनि खिथुआवनांनानै थानाय हांगारफोरखौ जों हनानै लायो आरोना नोंथां।
औ
ओमफ्राय बेफोरखौ जोङो जानाय थाव गुबैजों मिक्स खालामनानै मोसौनाव जोङो फाख्रा सिख्रा फथा होनाय जायोना नोंथां फनाय जायो आरो।
औ औ औ
ओमफ्राय जों बिदिनो ओ खाथियाव थानाय फुख्रि बा दैसाफोराव जोङो मोसौफोरखौ बैफोर लाव फान्थाव बेफोरखौ लानानै माबानानै मोसौफोरखौ जों थुखैनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
थुखैना बिदिनो जोङो ओ जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो मोनसे मेथाइ खन बोनानै थुखैनायखौ जों नुनो मोनो जेरै लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था ना? बिमा गायदेर बायदि दा जा बिफा बलद बायदि जा बेफोरबायदि मेथाइफोरखौ खननानै जोङो मोसौफोरखौ थुखैनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ दा बिदिहायनो बिदि थुखैखांनानै जोङो मोसौफोरखौ बै सानखालि उदां हगारना होनाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
ओमफ्राय बिदिनो मोना मोनायाव जोंहा मोसौआ फैफिननायनि समाव जोङो आ गोजाम भागाफोरखौ गारनानै जोङो गोदान भागाजों खानानै दोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ औ।
औ जों बिदिनो मोसौ बै-बैसागुखौहाय फालिनाय जायो। ओमफ्राय जोंहा मानसि बैसागुनि जोंहा गिबि सानाव जोङो मा खालामो फुङावनो सिखारना बै सानखालिबो जोंहा बाथौ आफा बोराइ बाथौखौ जोङो आ खाला आलारि बाथि फुजोंनाय जायो जोंहा बाथौसाालियाव ना नोंथां?
औ औ।
ओमफ्राय जोंहा बिदिनो ओ जोंहा न'खराव थानाय बैसोआव देरसिन जेरै बिमा बिफा बा आबै आबौफोरखौ जोङो खुलुमनानै बोर लानाय जायो आरोना नोंथां।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो जोंहा उन्दैफोरनो जोङो बायदिसिना जेनेबा अननाय बायदिसिना बिसोरनोबो जोङ मान होनाय जायो आरो ना नोंथां।
औ।
ओमफ्राय बिदिनो जोंहा आ बिदिल' नङा बेनि उनावहाय जोंहा बैसागुखौ ओ जोङो गाजा गोमजायै खुंनो थाखाय जोंहा ओ सेंग्रा सिख्ला बोराय बुरै बायदिसिना जोंहा खाम ज'था सिफुं सेरजा लानानै ज' ज'हाय गामि गामि जोङो बैसागु मागिनायखौ नुनो मोनो आरोना नोंथां।
औ औ।
सप्ताहसेहा लागै ओमफ्राय जोङो मोनसे बाथ्राखौ खोनानो मोनो जोंहा गोदोनि सुबुंफोरा बैसागुखौ से बा बैसागु मान बा से दानसिमहालागै खुङोमोन होनना जों खोनानो मोनोन आरो ना नोंथां।
औ।
बिदिनो दा दानि आ आथिखालनि सुबुंफोरा एसे बायदिसिना खामानियाव मुखुब जानायनि थाखाय जोङो बैसागोखौ एसेबां गोबाव खुंला आरो ना सा जेनेबा जों सप्तासेसो गाहामल'सो खुंनायफोरखौ जों नुनो मोनसै ना नोंथां?
औ औ।
औ बिदिनो जोङो ज' ज' गामि बिदिहाय जोङो बारग'हरो आरो दा जोंहा मोसानाय मोसानाय रंजानायनि अनगायैबो जोंहा जेरै गामिफोराव जोंहा बैसागु बिदाय होनो थाखाय बायदिसिना जोङो खुंथाइफोर खुंनाय नुयो जेरै फांसन गिदिर गिदिर ना नोंथां?
औ औ।
गामि गामिसेयैनो बा जाय गामिया फिसा बेफोरो दाबथाम दाब्रै गामिया लोगो नांनानै जोंहा मोनसे बैसागुआव रंजानो बा बैसागुखौ जोङो बिदाय हरनो। फांसन गिदिर गिदिर खुंनाय नुयो। ना नोंथां बैफोर फांसनफोराव जोङो बायदिसिना सिना जेनेबा साननि समाव गेलेनाय बादायलायनाय बा खन्थाइ आवरायनाय बादायलायनाय बिदिनो खारनाय बारनाय बायदिसिना जोङो लाखिनाय जायो आरोना नोंथां ओ मानो लाख नाय जायो होनबा जोंहा जेरै जोंनिया बर' गामिफोरा बिदिनो गोबां बिथोर बिथोर जायगाफोराव जाना थायोना नोंथां दा बैफोरनि गथ'फोरा बायदिसिना गावनि रोंगौथिखौ फरायनायनि अनगा जेरै मेथाइखौ नायथारनाय बारनायखौ दिन्थिनो थाखाय जोंहा खाबु मोना ना नोंथां।
औ औ
दा बैफोर खाबुखौ जोङो बै बैसागु खुंनाय बैसागु फांसन खुंनाय बेफोराव जोङो गावनि रोंगौथिखौ देखायनो हायो। दा बिसोरखौ जोङो थुलुंगानाय महरै लानानै जोंहा मा खालामो जोङो बायदिसिना बादायलायनायफोरनि जोंहा बान्था दोननाय जायो जेरै सेथि बान्था नैथि बान्था थामथि बान्थाफोरखौ होनानै जों बिसोरखौ थुलुंगानाय जायो आरो ना नोंथां।
औ औ
ओ बेनि अनगायैबो जोंहा ओ गामियैनो जोंहा रंजालायनो थाखाय जोंहा बर'नि मेथाइ खनगिरि बिथांमोनखौ ओ हरनि समाव जोंहा हांखारनानै लाबोनाय जायोना नोंथां। लाबोनानै बिदिनो ओ मेथाइ खन होननानै जोङो गोबां रंजायै बाजायै बिदिनो जोंहा ज'है जोंहा बैसागुखौ बारहोयो आरो ना नोंथां
औ
औ आं दा नोंथां नोंथांनि नोंथांनिफ्राय नोंथांमोननि जायगासिम बैसागुखौ दा माबायदि खुंबोगासिनोबा माबायदि फालियो आं बेनि सायाव एसे मोनथिनो लुबैगोन नोंथां नोंथाङा फोरमायनो हागोन ना?
औ औ हागोन ओ नोंथांनि बिबुंथि लाखिनायसिम जोबोद जोबोद गोजोननाय थाबाय। दा नोंथाङा जिहेथु नोंथाङा बुंलांबाय बा बिबुंथि लाखिबाय बर' हारिनि बे बैसागु खुंनायनि सोमोन्दै आं जेबोद मोजां मोनबाय दा नोंथांनि औ नोंथांनि सोंनाय बादियै आङो फंनैसो बिबुंथि लाखिनो
औ
दा बैसागो होनोब्ला जोङो ओ गुबैयै नोंथाङा जेरैहाय बुंलांबाय जों मोननै रोखोमनि बैसागु जायखौ जोङो मोसौनि बैसागु आरो मान सिनि बैसागुखौ फालिनाय जायो दा गुबैयै आङो सानो बैसागुखौ जों मानोथो फालियो मानो फालियो होनोब्ला जोङो नुनो मोनो बैसागुआ सिगांनि फ्रायनोबा गोदो गोदायनिफ्रायनो खुंबोनाय मोनसे गेदेरसिन बर'फोरनि फोरबो दा ओ जानो हागौ ओ आङो बेखौनो ओंथि हिसाबै सानना लायो जे ओ बैसागुआ बा जोङो बैसागुखौ मानो फालियो होनोब्ला बे मोनसे ओ गोदान बोसोरखौ बरायनायनि ओ सिनायथि हिसाबै जों फालिनाय जायो। मानो इन्टारनेसनेलि जों नुनो मोनो जे गोदान बोसोर जोंहा ओ डिसेम्बरनि ओ जोबथा खालारावसो जोबो बा माबाया गोजाम बोसोरा आरो
औ औ
औ गोदान बोसोरा फैयो जानुवारिनि से खालाराव दा जोङो बैसागुनि बादिब्ला जोङो बर' हारियाव जों नुनो मोनो बैसागुआव जेब्ला बैसागु बोथोरा जायो बेयाव जोङो गोदान गोदान ओ दंफां फोराव बिलाइ खिलिनायखौ जों नुनो मोनो आरो रानस्राव हाया गिसि जायो आरो राननाय रानलांनाय बे दंफांफोरा बिलाइ खिलिनायजों जोबोद समायना नुयो। बे मिथिंगायारि गोदान जाफुनायखौनो जोङो बैसागु बोथोर होननानै हमनानै लायो दा औ ओ सिगांनिफ्रायनो बे बैसागु बोथोरा बा आजौ आजै समनिफ्रायनो मोनि समनिफ्रायनो खुंजानायलाय जों दिनैसिम बे बैसागु खुंनायखौ नुनो मोनो। आरो जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय आरो बैफोर जानाय लोंनायफोरा बुहुम नाङैनो बा बुहुम नाङैथ' नंजोबा जोङो भारतबर्सआव गथाय ओ जोङो नुनो मोनो। जे जोंनि बर' हारिनि सिनायथिया दाबो ओरैबायसा गोग्गोमैनो दं दा ओ गोबां हारियानो जोंनि ओ बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौ नुनानै सोमोनांङो
दा बे सोमोनांनायनि जाहोनानो जाहैबाय बैसागु बोथोर मानोना बुंनो थाङोब्ला जोङो गोबां ओ बर' सिख्लाफोरखौ बा बर' सेंग्राफोरखौ नुनो मोनो गामसा गोथां गाननाय आर'नाइ लानाय ओ दख'ना सादोर बिदि गोमो गोजा गाननाय बायदि रोखोम मोजां मोजां गाबनि ओ द्रेस गाननायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेनो जोंनि बर' हारिखौ समायहोयो। दा बेफोर गासैखौबो जोङो बैसागु बोथोरावसो बांसिन नुनो मोनोलायो।
औ नोंगौ नोंथां।
दा बे बैसागु बोथोराव जोङो बांसिन नुनो मोनो बेफोरखौ आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो थाङोब्ला बैसागुआव गाननाय जोमनाय आरो बेफोरनि अनगायैबो जों नुनो मोनो जानाय लोंनाय दा जानाय लोंनायाव जोङो बुंनो थाङोब्ला ओ जोंथ' जुस बा साहाफोरखौथ' जों बैसागु बोथोराव लोङा ओ जोङो नुनो मोनो गो गोबाङैनो माइब्रानि बा माथानि जौ फेरनायखौ जों नुनो मोनो। दा ओ बेफोरखौनो जोङो। औ जोङो बेदरफोरजों बा ओ गुबुन गुबुन जानाय। मुवाफोरजों जोङो बे जौखौ जोङो बाहायनायखौ नुनो मोनो बा लोंनायखौ नुनो मोनो। दा बैसागु बोथोरावहाय जेरैहाय बर' सेंग्राफोरा बा बर' सिख्लाफोरा गोदान गोदान ड्रेस गाननानै बिसोरो न'खर न'खर गावनि गोजोननायखौ लाखिनोबा ओ बैसागुनि रंजानायखौ लाखिनो बिसोरो नखर न'खर मोसाहैयो। बेयाव जोङो ओ बे जौ खौ बा ओ ना बेदरफोरखौ बिसोर हाय होनाय खौ जों नुनो मोनो दा ओ बेबो मोनसे जानाय जानाय लोंनायाबो जोंनि बर' हार'नि हारिनि बै गाननाय जोमनायजों लोगोसे बे जानाय लोंनायाबो जोंनि बर' हारिनिनो मोनसे पार्ट बा खोन्दो दा बेनि अनगायैबो बा जानाय लोंनाय आरो ड्रेस गाननायनि अनगायैबो जोंहा दंखाव जेरैहाय नोंथाङा मोजाङै बुजायलांबाय। जोंहा खेला दुलाबो थायो लोगोसे फांसनबो थायो। दा खेला दुलायावलाय बोरैथो जायो। आं जोबोद गोजोननाय मोनो जोंनि बर' गामियाव जों नुनो मोनो। मोसानाय बादायलायनाय। दा मोसानाय बादायलायनायाव जोंहा गोबां बिखुङाव नाम्बार सिथाबना होयो। जेरैहाय सेनिफ्राय नैजि गाहाम बा थामजि गाहाम बादायारिफोर थायो।
औ।
दा बिनिफ्रायनो मोसानायखौ जाय सिख्लाया बा जाय मोसागिरिया बांसिन मोसागोन बेखौ जोङो सेथि बान्था हिसाबै जोङो बेनो होयो। दा बे बान्थाफोरखौनो जोंनि गामि गोद गामिनि गेदेर गोलाव खौ जों लिंहरनानै बिसोरनि आखाइजोंनो बिसोर खौ सेथि बान्था, नैथि बान्था, थामथि बान्थाखौ जों होहोयो।
औ थार नंगौ नोंथां।
औ जेरैनो नोंथाङा बुंलांबाय जों गामि ओनसोलफोराव नुनो मोनो बैसागु फांसनाव जोङो मेथाइ खनगिरिफोरखौ लिंहरो। बे थारैनो नंथारगौ। जोङो नुनो मोनो जे मेथाइ खनगिरिफोरा फैनानै जोंनि गोसोखौ गोजोनग्लाय होयो। बिसोरनि गुरै बा मिलौदो रावजों बिसोरो खननानै जोंनि गोसोखौ गोजोन होयो। दा बे बैसागु फांसना जानो हागौ जोबथा सान खालि जायो नङासै। औ जोबथा सानखालि बे बैसागु फांसनाव जोङो खेला दुला जोबनायजों लोगोसे बैसागु फांसनाव मेथाइ खनगिरिफोरखौ लिंहरनानै